हेल।
खोनायाखै।
खोनादोंं।
ए। ओं आं।
जायाखै जानो दै।
मा खालामदों।
जाबाय। ओइ जिरायना दङलाय नै।
ए खामानि मावथ'वखै जेबो।
खामानि मावथ'वाखैहाय माबाल' ओइ मोसौ। अमा, बोरमा बेफोरखौ थिसनजोबबाय ओमफ्राय जिरायलायबाय दसे।
ए।
नदोंहाय आला खाला मेंनाय मोनदां।
खामानि माव।
खोथिया खोथिया फुना फैनाया सानथाम जाथारबायना। फुनायनायल' फुनायल' हो।
माइ गायनाय।
हेलौ।
औ माबा खालामनो नागिरदों नामा दा।
ओइ खालामा ओ बिबै फिसौ दावराव जानायखौ होनदों आरो। दावराव जाबाय थायो बेसोरो।
ए।
ओमफ्राय संनायफ्रालाय रेडि लाखाबाय।
लाथवाखोय नो नायबावाखैनो आङो मा मा जानानै दंथाय।
दहायलाय मा ओंख्रिमोन।
हो।
दहायलाय मा ओंख्रिमोन।
ओंख्रिया आंथ' बैसिनावसो जादों।
मा मा।
माबासो। मैथा बांगालजों बयलारजो।
ओ गोथावानो ए।
मैथा बांगालजों एम्बु बेदरसो होनोहां बिदिखौ।
उम गोथाव जायोना होमबाबो।
जाबाय जासाब जुसाब।
उम।
मां ओंख्रि जानायमोन दहलै?
जोंहा माबासोमोन ओ
बहल ओमफ्राय आलु ओमफ्राय माबा सबाइ बिमा पथल भाजा ओमफ्राय मैथा बाथोन
बुरजा थार।
जोंना ओंखायनो एसे बुरजा जायो मिरामिसबा। मिरामिस बा बांसिन जायो उम।
बेदर बारै फाजि ओंख्रि जहलबानो जाबाय आरो
औ
बैसिनाव थांथाराखै नोङो?
सोरनाव? थांनाया थाङाखै थाङाखै ओमफ्राय थांगोन र' मालाबा मा होनो उम माइ माइ गायदों खोमा दा बेस्थ'थार।
गायगासिनो
गायगासिनो खोमा ओं बुरजा गायो नालाय थांगोन र मालाबा। माबा बन्द' मोनबा।
ओ सानबेैसे जाबावगोनथाय खो खो खैदिन थांखो माबा जोबसिगोन नामा माासआ इयो?
ओं माबाल'सै साननैल'सै गाबोन सानसे समफोर सानसेबानो जोबसिगोन।
मिथिलाय लांलाहाय थारिख सारिख।
उम। ओमफ्राय नु माबायालाय? न'आवलाय माला गायनाय जागोन नोंसोरलाय?
मैया हो मैयासो फार्स्ट हालेवजेनदों।
ओं।
एकदमबारे दै बिलो।
अखा हागासिनो ना?
अखायाबो हागासिनो।
बुरजा हादों?
उम दाबो खोमसि दाहायथ' जाबावनोसो नङा मैयाबो एकदमबारे दसेनो खुग्लुं खांख्रां खुंख्रुं खांख्रां खोथिया फुदों
साबेैसेमोन?
दिनै आं हारसिंसो जादों ओइस्रा गायदोंना।
ए हारसिंसो
अ फुनायाव आं हारसिं जाबाय।
ए ओ नोंसोर माबाखौसो नामा बै जमानि होननायखौसो नामा?
जमानिखौ फुदों मैया सानसे फुबाय दोनैबो फुबाय ओमफ्रायो ओइ न'खरसेया सानजालागोआ गायदों दिनैसो फार्स्ट दोनै लास्ट जाबाय आरो।
ए
दिनैनो जोब्बाय।
ए
आरो नै जमानिया मंगलबार खालि गायगोन।
ए उम होमबालाय नोंसिना न'नियासो उन जासिगोन।
उ दैनि थाखायनो जायाना
उम दैया दा बिराद बारथार नामा दा दाबो।
दैयानो अखायानो एसे हाबानो बाना जाबोयो एसे हाबानो बाना जाबोयो। एकदम दैखौल' दैखौल' नुहरो। नैबे र' नैबे खाथियावहाय एसे गायग्रोनांसिगोन
अ'
मोखांनिखौ
उम
सारि बिगासो बेफोर जागोनदां मोखांनि आन्थाया। अ' आय गायग्रोना थानां सिगोन र'।
उम
खालार सिफायला बायबाय बियो गेलेगासिनो। लेखा माबानायानो उम
खालारखो सिफायबाय।
कालार होदोंमोन आङो माबा आखिनो माबानो होननायखाय सिफाय बायसो थाखागा
माथो नांला जोबगोन गस्लाफोराव।
माबाया बैयो एसे माबायासो माहोनो एसे मिहि नांद्राया गोराना ओं गोराना गोरान।
गोरान होनायाव जग गिसियाथ' नांला होजोबगोन बियो।
ओं सोर सङो नोंसा ओंखाम ओंख्रिखौलाय?
दा संसै
नों संनाय जाख
संसै दा र'। हा मा होनदों? मा होनदों?
नों संनाय जाखाया दा होनदां।
सङो
ए गामियाव फाला फाला थाङाखै थांलाय लायाखै।
थांदों थांलायलायगासिनो।
ओं
आ दा बेयाव थांनानै नै बन्द' जाबाय।
अ' सानैजों सानैबो ओंखारो।
ओहो आं आं हारसिं ल'।
ए
हारसिंल' ओंखारो।
उम
सोनाब लागोना गायखांहां गायखांहां जाबायदां नोंसिना।
जोंनिया
नोंसिनिखो होनदां ओं।
ए ओं जासिगोन मालाय बिसा बिराद बुरजा बुरजा मानसि लायोना।
ओं
लानानै गायनाय नालाय। ओंखायनो दालागै इसिबां मोनबायानो खोमा दाख्लैनो लायनो गोनांमोन माथो जोंनाव माबायाव फैदोंमोन ना ओइयाव दाख्लैहाय ओमफ्राय लायनांगौ होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय दा लायखोसै ना माखाससोथाय आंबो खबर लानाय जाथवाखै
ए
मास मोनसेफोर ना फन्द्र दिन ना माबा होनदोंमोन
नायथाव थाव थांदो आरो खनसे होमबालाय
थांगोन र माबा बन्द मोनबा
ओम
एना एना मालाबा थांबाथाय थांबाथाय थालां थालां होनबाय थायो ओमफ्राय बिदि जोंहाबो ओरै माबा दं नालाय
औ
स्कुलफोर दं नालाय ओंखायनो थाफैनाय जाया मालाबा थांगोन र नआव गासिखौबो अमाफोरनि आदारफोरखौ रेडि खालामनानै दोनखालां खानांगौ होनबासो जायो
ओइ नायलाय नोंङो
नायदोंमोन नायगासिनो आङो
ओ
जाथवाखै ओमफ्राय आंनासो खनसे माबा जाबायना ओरैनो माबायाव थांगारबाय नोंस्रा माबानाय जाया सै ओमफ्राय माबासो फैबाय आंनाव ओमफ्राय बे दा नोंसिनिसो आंनिया दा आंनिया जायाखैनो
ओ ओ बिदि जाहैबाय आरो
उम बैयाव जे मोनसे माबानाय फैयोना बिदि इसेबां जाबाय होननानै माबा फैयोना बेयावहाय आंना माबा जाबाय दाावदैसो जाबाय
ए ओ
र एबार खनसे माबा खालाम नायगोन आङो
ओं
उम आङा थासिखार दाहाथवाखै अखा
हाथवाखै जोमै खोमसि खोमसि जाजोबदों जेथिंबो
ए एसे माबा हाखांबाय जोंनियाव दानि थाइफ्रिखांबाय दा
औ दहाय एसे हादोंमोन
उम
ओमफ्राय दा खोमसि एखदम मैयाबो हराव बिराद हादोंना
उम ओहो जोंनियाव हाया खै बिदिनो खोरोमलाबायनानै थादों ओमफ्राय फुंनिफ्रायसो हानाय जादों फुंनिफ्राय बिदिनो दसथासोसिम हादों
ए
दोनथनोसै आंनो दानथनोसै
दे होनबा
उम
उम